हेलौ।
औ नोंथां खोनादों।
ओ खोनादोंना नोंथां। नोंथाङा आ फ्रि दङब्ला दसे सम सावरायनो हागोन ना।
अ निस्सय नोंथां ओ आं दायो बे फ्रियैनो दङ नोंथां सावरायनो हागोन जोङो।
अब्ला जोङो दानि जुग एबा गोदोनि जुग गावहाय नोंथाङा मा मा सोलायनाय नुबोखो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दानि जुगजों आरो गोदोनि जुगजों
गोबां बेबायदिनो दिफारेन्स दङ दं नालाय माने जों मेगनजोंबो नुबोदों आरो माबाजोंबो गोसोजोंबो जोङो बेखौ फिल खालामबोदों नङा होमबा नोंथां। अब्ला आं दसे सम नोंथांनो फोरमायनो होनि ओमफ्राय नोंथाङा एसे बेनि एयाव एसे अपिनियन होगोन आरो। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जुग आरो दानि जुग बहुद बिदिनो सोलायनाय खौ जों नुनो मोनबोबाय बहुथ फारागथि। खौ जोङो नुनो मोनबोबाय जेरै गोदोनि जुगाव जों आबहावानिफ्राय लायोबा आबहावायाबो बहुत सोलायबोबाय बिदिनो गोदोनि आब हावाजों दानि आबहावाजों गोदोनि समयजों दानि समयजों बिदिनो गोबां दिफारेन्स जों नुनो मोनबोदों फारागथिखौ जों नुनो मोनदों। सिगांनि जि माबा दङमोन ओ समय दङमोन बे गोबां लासैनो जों खारनायखौ मोनोमोन जेब्ला जों उन्दैमोन। आरो दायो नोंथाङा अलरेडि ओ मेगनजों बा गोसोजों फिल खालामनानै जों बेखौ नुनो मोनो दाबो माने बहुत बिदिनो
ओ गोख्रोंहै खारनायखौ जों नुनो मोनो आरो समायखौ लोगोसे गोदोनि जुगाव बिदिनो हान्था मेलानि बा थ्रा बुङोबाथ' हान्था मेलायावबो बे बिदिनो गोदो गराइ गारि बा मोसौ गारि बुहुत बिदिनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनि दिरुननाय। हाय बिदिनो गोबां ओ बिदिनो गिदिर गिदिर दारिमफोरनि बिसिनि माखासे मेसिनारि बुस बस्थुफोर दिहुना जों हान्था मेलानि थाखायबो जों बहद
औ खोनादोंना नोंथां
टखनथां एबार खोनादों ना। ओनथां औ बारो बिदिनो बिसिनि दिरुननायावहाय दायो जोंनि हान्था मेलानि राहाफ्रा दाबो बहुत बेबायदिनो जों बहुद खम समयनि
खम समायावनो जोङो हान्थिनानै जों बे जायगायाव मोनहैनाय बेबायदि जोंनो सुजुग सुबिदाफोरखौ जों दायो मोनसै। नाथाय गोदोनि जुगाव जों बिदि मोननो हायामोन। आरो लोगोसे जों बुंनो थाङोबा गोदोनि जु जों अबावबा मोनसे सोरजोंबा रायजलायहरनोबा बिदिनो लाइजाम लिरनानै जों बिथांनो हरनांगौ जायोमोन नङाबोला
औ
अबबा मोनसे जायगायाव जोङो सासे मानसिनो बिदिनो खबरखौ जों दैथायहरनानै थिनहरनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जों बहुत बिदिनो जामबुं आरो मबाइलफोर बिदिनो लेपटपफोरजों इउस खालामनानै मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम जों बेबायदि दसे समखिनियावनो सेकेन्ड समखिनि बेफोरावनो जोङो माबानो हायो आरो। दैथाय हरनो हायो माबाफोर रादाबफोर दैथायहरनो हायो आरो जों नुनो मोनबावो। माने जों दानिया गुथै ओ गासैबो प्रिथिबिनि मा जादों मा जायाखै जों बेफोरखौ जों दानि जुगाव जों मोन थिनो हाजोबो नाथाय जों गोदोनि जुगाव मा जादों मा जायाखै जों बेखौ मिथिनो मोननायखौ जायामोन आरो गोबां खम सम माने गोबां लेटहै जों बेफोरखौ मिथिनो मोननाय जायोमोन। नङा होमबा नोंथां आरो गोबां बिदिनो दंबावायो दानि जुगजों गोदोनि जुग बहुत सोलायबोबाय बिदिनो आबहावायाबो। सोलायबोबाय गोबां बिदिनो मानसिफ्राबो सोलायबोबाय साननायफ्राबो सोलायबोबाय नोंथां। ओन थाङा माबा मोनसे बिनि सायाव अपिनिन माबा बुंनो उम आरोब फोरमायनो दंबा
औ हागोन नोंथां औ औ गोदोनि दानि जुग होनोनोब्लाथ' जोंहा नोंथाङानो माखासे खोथाखौ बुंलां खाबाय नङा होमबा गोदोनि जुगावहाय ओ जोंहा बहुथ थांनो थाखायबो जोंहा हान्था मेलानि राहा गैयामोन नङा होमबा जोङो बबा थांनोबाबो गो दैयो आथिंजोंनो एबा जोङो थाबायनानै थाङोमोन अब्ला जो जोङो बै समावहाय माने जोंनिया लामा एरि एबा थांनो थाखाय जोंहा मोनसे लामा निबो ओ गथ गैयामोन आरो जोङो गोदोथ ओ गुथे माने। जायगायानो हाग्रा गोजामोन नङा होमबा जोंनि गोदोनि समावहाय बिनि थाखायनो जोङो गोदो। बेहाय ओ गराइ गारि एबा गावनि निजेनि आथिंजोंनो जों थाबायनानै माबा मोनसे ओ गावनि निजेनि न'आव थांनोब्लाबो अबेबा माबा मोनसे मोनसे बेफार फालांगि खालामनोबाबो जोङो आथिंजोंनो ओ थाङोमोन आरो बेफार फालांगियाथ' गोदोनि समाव बहुद खममोन नङा होमबा बिनि थाखायनो जोंहा गुबुनफ्राव थांनायाबो एसे खममोन बेलेग जायगायाव थांनायाबो एसे खममोन उम ओ बिनिखायनो जोंनियाहाय माने गोदोनि समावहाय ओ हान्था मेलानिया एसे खम जायोमोन आरो आथिंजोंनो थावबायनाय आथिंजोंनो थांनाय एबा मोसौ गारि एबा गराइ गारि बेफोरखौ बांसिनानो बाहायनाय जायोमोन आरो ओ दानि जुगाव होनोब्लाथ' नोङो ओ ओ नोंथाङानो माखासे माखासे खोथा बुंलांखाबाय हान्था मेला एबा ओ दानि जुगावहाय माबायदि ओ सोलायनाय जाखो ओ दानि जुगावहाय जोंनिया फारसेनिफ्रायनो जोंनो ओ जि खौनो मानसिनो नांगौ बेखौहाय जोङो मोनजोबनो मोनसे मोननानैबो आरो बिनिफ्राय साब साबसिन हामसिन खालामनो जोंनि दानि जुगावहाय नाजागासिनो आरो जोंनियावहाय नाजाखांनानै जोङो मोनबायबोबायबो दङ आरो दानि जुगाव होनोब्ला जोंहा गोदोनि जुगाव थ' लामा गैयामोन दानि जुगावथ' लामा दङ ओ हसिमबा थांनो अब्लाबो जोंनो थाख ओ थांनो थाखाय थाबनो थांनो थाखाय जोंना गारि मथर एबा गासिबो जों जोंनो हान्था मेला खालाम थाखाय गोबां ओ ओ जुथु एबा ओ गारि गुरि ओ साइकेल गासिबो माने ओ इजिलि बुस्थुखौ जोङो मोननो हाबाय एबा जोङो गोदान ओ टेक्न'ल'जिजों ओ दिहुनो हाबाय आरो जोंनि मेलेमगोनां एबा साइन्टिस जिखुनु बुस्थु नांगौ जोंनो मानसिनि थाखाय गोदानै गोदान बुस्थु दनो दिरुननो हादों आरो आरो जोंहाय दिनैहाय अ' गोदोनिफ्राय दा जों ओ ओ डिफारेन्स बुङोब्ला बेफोरनो ओ जानाय लोंनाय थानाय गोदोथ' ओ मोनसे बुस्थुखौनो जोंहा जायोमोन नङा होनबा माइ माइखौ एबा माइरं बेफोरखौहाय जोङो खोनानो मोनदों आरो इफोरखौ जायोमोन होननानै खिन्थु दायो बुहुत ओ दिफारेन्स ओ जाबाय जों पाकेटनि बुस्थु सफैबाय जानो थाखाय बुहुत बुहुद गोबां माने डिफारेन्स माने ओ जानो थाखाय बायदिसिना बुस्थु ओ लोंनो थाखाय बायदिसिना जुस बायदि बायदिसिना ओ ओंखारबाय जोंनि थाखाय गोथाव गोथाव बुस्थु ओंखारबाय ओ ओ जोंनि जिथु दा गोदान टेकनलजि एबा साननो गोरों मानसिफ्रा जोङो दा गोदान गोदान गोदान बुस्थु दिरुननानै जोंनो जोंनोनो फानफिननाय जादों आरो जोंनि ओ डेभेलपनि थाखाय बेफोर बिजनेसखौ मावनो थाखाय जोंनि ओ गासैबो मानसिफ्रा फरायनानै एबा बैफोर साननो हानाय गोहोखौ जों ओ फरायनायनि बिजोंजों एबा सोलोंनायनि बेजोंजों जोङो दुरुननो एबा ओ दुरुननाय जाबाय आरो गोदोनिफ्राय दासिम दानियाव आरो ओ गोदोथ' जोंहा स्कुल थांनोबो गैयामोन फरायनोबो गैयामोन एबा सोलोंनो थाखाय स्कुलबो गैयामोन नाथाय ओ गेजेर स'सेनिफ्राय जोंहा ओ ओ मोनसे सोलायनाय फैदों जायनि जाहोनाव जोङो दा दिनैसिम बेफोरबायदि सोलायनाय एबा ओ ओ देभलपखौ जों दिनै नुनो मोनदों। एबा जोङो डेभेलपनि सायाव जोङो ओ बैफोर बुस्थुखौ बाहाय हायनो मोनदों आरो दा जोङो बे बेफोरबायदि ओ सेन जिङावहाय फैनानै जोङो बुहुत डेभेलप जाफैनो हमबाय आरो। आरो दा दानि जुगाव बुङोब्ला ओ जायफोर ए आइ नि जुग आथिखालावथ' बहुत माने टेक्न'लजि एबा कम टारनि जुग होननानै बुंनो सांसै। जेसेबां हायो एसेबां औ जेसेबां हायो एसेबांनो माने मानसिया साननो हानाय एबा बै फोर बुस्थुखौ एमाइजिन खालामनानैहाय बुंनो एबा सानहरनो हानाय जाबाय जायफोर जोङो ओ नर्मेल मानसिफ्रा जोंनो साननो हायि बुस्थुखौ बै माखासे मानसिफ्रा साननो हानानै बैफोर बुस्थुखौ जोङो दुरुननो हानाय एबा बानायनो हानाय जानो जानो हमबाय नङा होमबा।
औ नोंथां।
ओंखायनो ओ दानि ओ दानि जिथु ओ जायगा एबा दानि जिथु ओ संसारावहाय जोंनि जि खुनु बुस्थुफ्रानो जा गासैबो माने टेक्न'लजि कम्पिउ टार जुग एबा डेभेलप जुग होननानै जोङोहाय साननानै लानांसिगोन आरो। दायो हायिखौबो हानाय खालामनाय जानो हाबाय आरो। बेफोरबायदि दि माने दायो जोङो गोदोनिफ्राय आरो दासिम सोलायनायखौ नुबोनो मोनबाय आरो जे थु ओ जोंनो गोदो गोदोनि समावहाय जों थानो था खाय मोनसे न' माने मोनसे गोदोनि समावथ' जोङो मोनसे ओ जायखौ होनो जोङो थोखौ बिलाइ एबा गयसाव बिलाइ बेफोरनि ओ बिलाइ फोरनि सिङावसो जों थायोमोन। नाथाय दानि जुगावहाय जों सान्नाथां साननानै थां ङोब्ला मोनसे जोंहा सिमेन्ट एबा इथाजों बानायनाय रडजों बानायनाय जोंहा मोनसे गिदिर गिदिर न' बानायनो हाबाय जायनि जाहोनाव जों दिनै ओ मोजां एबा ओ समायना रमायना गाव गावनि ओ न' बानायना आरजिना लानो हायो। डेभेलप जाबाय आरो बेफोरबायदि जोङो डेभेलपखौ नुनो मोनदों आरो।
औ।
अब्ला ओ नोंथाङाहाय दिनैसिम एबा दासिमहाय ओ माबा दि एबा जिखुनु मानसिनि ओ मानसिफोरा, गोदोनि सिजों दानि मानसि जों माबा मोनसे फोर ओ सोलायनायखौ नुनो मोनदों नामा?
नोंथारगौयै ओ दानि जुगनि ओ मानसिफोर आरो गोदोनि जुगनि मानसिफोरनि गोबां बेफोरबायदि माबायावनो ओ बायदिसिना जेरै मावनाय दांनाय फरायनायफ्राव गोबां बेबायदिनो फारागथिखौ जों नुनो मोनबोदों। लोगोसे जों दानि जुगाव बेखौ बुंनो हाबावो जे बिदिनो गिदिर गिदिर बुस तुफोर दिरुननाय लोगोसे आरो बिदिनो बेलेक जायगाफोराव थांनाय बेफोरबायदिखौ गोबां माने फारागथिखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। आरो दानि मानसिफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला दानि मानसिफ्रा खोब माने लेखा फरा गोरों। लोगोसे बिदिनो मस्थ' माने रां खामायग्रा आरो गोबां बेबायदिनो।
बिगियानगिरिफोर लोगोसे राजखान्थिफोर बेफोराव गोबां बाहागो लाग्राखौ जों दिनै नुनो मोनदों। लोगोसे गोदोनि मानसिफोरखौ जों नायनो थाङोमोनब्ला माने ओ गोबां जेनेबा जौसे जौखोन्दोआवहाय नो सासेबा सानै बेबायदि फालांगि बा। ओ बिगियानगिरिफोर राजखान्थिफोर जों बेबायदि नुनो मोनोमोन। नाथाय मोनसे खोथाखौ जोङो। ओ बुंनो हाबावो जे गोदोनि जुगाव माने एसे फरायबानो गोबां बिदिनो गोरों जायोमोन बिथांमोना। दानि जुगाव माने बेसिबां फरायबाबो बेसेबां बिदि गोदोनि जुगजों जों कम्पयार बानायनो हायामोन फरायनाय खान्थियावहाय नाथाय बेलेग जिखुनु फरायनानै ओरै बेराफारसे जों नायोब्ला ओ खामानिफ्राव लोगोसे माबाफ्रावहाय जिखुनु मोनसे इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोर लोगोसे बबावबा थांनाय अखाफोराव थांनाय न नोंथांमोना अलरेडि मिथिखायो बेफोराव दिनै आगान होबाय नङा होबा नोंथां? किनथु गोदोनि मानसिफ्रा बे माबा नङामोन नाथाय बिथांमोना गोदोनि जि मानसिफोरमोन बिथांमोना आबाद मावनायाव गोबां मुखुबमोन। आरो। बे आबाद मावनायाव बिथांमोनहा गोबां बेबायदिनो रोंगौथि दंमोनखाय। बिथांमोननि आबाद मावनायाबो बहुत मोजां जायोमोन नाथाय दानि जुगाव